हेलौ हेलौ
हेलौ
ओ हेलौ नोंथां
औ
हेलौ औ खोनादोंना?
खोनादों दा ।
औ मा खालामदों? औ मा खालामदों नोंथां?
नोंथाङा मा खालामदों? खोनायाखै नोंथां ।
दङो न'आवनो अ औ खोना खोनादों ।
होम
अ नोंथाङा फ्रि दोंना दा?
औ दङ ।
हेलौ
दङ दङ ।
जोंङो एसे दै बानानै औ औ जों दा एसे दै बानानि सोमो ए ला ला
औ औ नोंथाङा बिजिरना होगोरदो एसे । खोनादों दा? हेलौ
हेलौ
खोनादों दा?
औ
हेलौ हेलौ
हेलौ अ
खोनादों दा खोनादों नोंथाङा एसे बिजिरना होदो हेलौ हेलौ हेलौ औ औ औ खोनादों दा?
दैबानानि
हेल'
औ औ
खोनादोंना?
औ औ खोनादों।
औ औ दा दैबाना होननानै बुङोब्लाथ जोङो दा दैनि लोमसावनाय एबा दैमाफोरनि दैया उम बाराद्राय बोहैनानै एबा अखानि थाखाय जेनेबा लोमस्रावनाय आरो नङा होमबा
औ
ओ दाथ दैबानानिफ्राय जों गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनो जेनबा दैमा दैस ओ दैमा दैसानि दैया लोमसावलनानै एबा खाथिनि गामि गामा गामि हालाफोराव लोमसावहैनाय ओम फ्राय बेफोरनिफ्राय ओ न बां लोमनाय जिब जुनार जो जे दैजों लोमसाव जानानै जेनेबा जिब जुनारनि खहा जानाय दा ओ दैबाना होननानै बुङोब्लाथ बियो दै बारा दै अखा बांसिन ओ सानफ्रोमबो हाबाय थानाय बेफोरनिफ्रायबो जानो हागौ जाहाथे आरो अबेआवबा ओ सुइस गेट बा ओ बेफोरनि ओ दैमाफोरनि दैया बारायनानै खाथिनि गामि हालाफोराव जेनेबा बारायहैनाय आरो बेनिफ्राय जोङो दैबाना औ दैबानानि बे जाथाया जायोब्ला जों ओ गिबि गिबियावनो जेनेबा जानाय आदारखौ जेनेबा लाथुमनानै जोंथ मोनथिया नालाय जे दैबानाया औ दै दैया बेसेबां समनि सम समसिम लागै जेनेबा रानगोन राना जे गावगायनि ओ जोंनि नआव जेनेबा जों माब्लानिफ्राय ओ थाफिननो हागोन बा बेफोरनि सोमोन्दै जोंथ मोनथिया नालाय बेखायनो आं सानो गिबि गिबियावनो जेनेबा जानाय आरो गावनि गोनांथि औ गावनि गावनि गोनांथि बेसादफोरखौ जेनेबा लाथुमनांगौ आरो दैबानानि दैबाना जाबाय थानाय समायाव समाव आरो दा नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो औ नोंथाङा एसे फोरमायथिनानै होदो जे दैबानायाव मा मा खहा जायो जेनेबा बेफोरबायदि?
ओ दैबानायाथ जोंनि जानाय लोंनाय आबाद मावनायफोरखौ माइ गोबां खहा खालामो आरोना बिदिनो जोंनि
औ
औ औ औ
ओ मा फैजों माने खाथियाव दै बिदिनो नाला थायोना
औ औ
औ बे जेनेबा बेबायदि बे नालाया देरनानै बिदिनो ओ बे माबाया बायसनानै जेनेबा लामाफोरखौ खहा खालामनो। आरो जोंनि गोबां ओ गायनाय ओ जोंनि दाथ' दैज्लां बोथोर जाबाय।
औ।
ओ माइ गायनायफोर जोंनि गोबां बिदिनो आबाद ओ मावनाय मैगं गायनाय बेफोरखौ खहा खालामो।
खहा खालामो औ।
औ औ।
औ। ओ दा बेनिफ्रायथ' दैबानायाथ' जाबाय जानाय जाबाय थानाय समाव जेनेबा जोङो जाखांनानै राननाय समावबो जों एसे राखां राननाय समाव एसे जों खहा जानायखौ नुनो मोनो आरो नङा होमबा। हेलौ खोनादों ना नोंथां?
औ खोनादों।
हेलौ औ ओ राननाय समाव माने गाज्रि ओ औ औ। औ गाज्रि गेसनि मोनामनाय बेफोर ओ गाज्रि गेसनि मोनामनाय एबा जिब जिब जुनारनि गेसाव गोफोन मोनामनाय। बेफोरनिफ्राय माने जोंनि थासारिया माने गाज्रि रोखोमै गोहोम गोग्लैयो आरो।
औ।
आरो गोबाव समहालागै जेनेबा आबाद फोथारफोराव आबाद मावनो हायै आरो दैबानानि दैबानानि जालांनाय जाथायनिफ्राय गोबां मानसिफोरनि न' बां खहा जानाय बेफोरनि बेफोरनि जाउनाव जोंनि ओ जोंनि थासारियाबो ओ नेचारजों लोगोसे गोबां खहा जालाङो नङा होमबा बेफोरबायदिनो जानाय लोंनाय जानाय लोंनाय न'खर खुंनाय बेफोरावबो गोबां गोहोम गोग्लैयो। ओ जिब जुनार दैयाव थांफानानै जेनेबा खहा जानाय जाय मानसिया गावनि न'खरखौ सुफुंनो थाखाय जिब जुनारखौ फाननानै जानो सानदों बेफोर दैयाव बोहैलांनाय बेफोरनो गोबां थासारियावबो गोहोम खोख्लैनायखौ जों नुनो मोनो। दा ओ। नोंथांमोननि खाथियाव जेनेबा बिदि दैबाना जाफेरनाय जाथाय जादोंमोन नामा?
ओ जाथायाथ' जादोंमोन जानायालाय ओ गोबां माने बिदिनो जोंनि बे खाथिनिनो जेनेबा नाला बेबायदि देर नानै जोंनि बे उम गायनाय माइफोरखौ बेबायदि ओ आबाद मावनायफोरखौ माने गोबां खहा खालामनाय खौ आं नुनो मोन्दों आरो। गोबां बिदिनो ओ मानसिफोरनि ओ दाउ फिनाय अमा फिनाय गोबां जिब जुनार फिनायफोरा बेबायदि दैजों थांफानानै गोबां माबा नस्थ' जानाय खौ आं नुनो मोनदों। माने गोबां माने बिदि दैनि दै बाना जानाया गोबां माने मानसिनि ओ बिराद खहा खालामो आरो।
सोलायो आरोना।
औ औ
दा जोंनि औ औ औ
ओम मानो बिदि माने समायसाफोरा बिदि अखा हाबाय थाबाथाय माने दैया माने थांख'नो हाया नालाय। लोमनानै माने जमा जानानै बिदि नस्थ' जाला नाय जोंनि बे आबाद मावनायफ्रा।
औ औ दा ओ दै बानायाथ' जोंनि नै बेफोरथिंबो जादोंमोन नाथाय बिदि बेसां एसां ओ खहा जालाङाखै। जाब्लाबो थेवब्लाबो ओ लामा लामा खुरख'नाय आरो सुबुं फोरनि सुबुंफोरनि न', लामा, सिथ्ला खुरख'नाय से ओ उन्दुनायनि थाखाय एसे खहा जानाय बेफोरखौ जों माने जोंनि बे ओनसोलाव नुनो मोनदों आरो।
ओम
दा ओम दैबाना होननानै बुङोबाथ' आरो दै बारायनाय एबा ओम मानसिनि ओ गोजोन थासारिखौ सिलिंखार खालामनाय बेफोरबायदिबो बुंजायो आरो नङा होमबा। आरो बेफोरखौथ' जों औ बेफोरखौथ' जों हमथानानै लाखिनो हाया। बेफोर जाबाय आरो मिथिंगायारि मोनसे मिथिंगायारिनि मोनसे नेमखान्थि। नङा होनबा?
औ
जे जानांगौखिनिया जाखागोन। थेवब्लाबो जों थेवब्लाबो जों ओ बेफोरबायदि ख'हा सिलिंखार जालांनायखौ नुनानै सानो आरो जे जों बेफोरबायदि थासारिया जाहाथे इयुनाव जाया आरो नङा होमबा फंबाय? नङा होमबा नोंथां? औ बे जों बे फोरखौनो जेनेबा नुनानै बेखौ गिखांनायबो मोनो जे दैबानानि सिलिंखार बेफोरो जे सुबुं माहारिनि ओ थासारिखौ ओ सिलिंखार खालामो बेफोरबायदिनि थाखायनो जों एसे दैबानानि बागै सानब्लाबो एबा गिख खांनाय मोनो आरो।
उम उम
दा हबा नोंथांसिम जोबोर जोबोर साबाय फोर बावनाय थाबाय नङा होनबा जे आंजों दसे खमाय सम एसे दैबानानि सोमोन्दै रायलायनायनि थाखाय। दे दा नोंथां खौ गोजोननाय थाबाय।
औ गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो
औ जागोन
दे
दे